नोंथां आं नोंथांजों ओ फंनैसो ओ गाननाय - जोमनाय बा दानाय - लुनायनि सायाव सावरायनो हागोन
अ नोंथां हा गोन दे नोंथां
अ नोंथां बिदिब्ला गिबियावनो जोंनि दोरोङारि दानाय लुनायखौ सावरायग्रोनोसै नामा
औ नोंथां दे सावरायगोन
जोंनि दानाय लुनायाव बा बिदि दानायावहाय ओ मा मा आइजेंनि गोनांथि जायो नोंथांङा मोन बिदिब्ला एसे बुंनो हागोन नामा?
दानाय लुनायाव
औ
दानाय लुनाया बुंनो थांङोब्ला एसेबांथ' आं मिथिनो थांङा थेवबाबो आंङो जिखिनि हायो बेखौ बुंनो नाजायो जों दा गिबियावनो दानो थाखाय जों सिगांङावनो जिखौ सोंनाय जायोना बे जि सोंनाय टाइमाव जोंनो खुन्दुंखौ थुमनानै लानो थाखाय सिगाङावनो मोनसे मबलाव थ थुमनानै लानाय जायो खुन्दुंखौ आरो बेयाव थुननो थाखाय सोरखि आरो सोरखियाव फिदिंनो थाखाय जोंनो जेनथेरनि गोनांथि जायो उनाव जोंङो बेफोरखौ खुन्दुंखौ थुनखांना लाखांनायनि उनाव जिखौ सोंनाय जायो आरो जिखौ सोंनायाव जोंनो रासि रासो गान्दै बायदिसिनानि गोनांथि जायो आरो दा जिखौ सोंखांनायनि उनाव दानो दानो थाखाय जोंनो ओरै साल गान्दै माखु बालेब बायदिसिना गोबां बुस्थुनि गोनांथि जायो आरो जोंनो जि जों दा जि मोन दानानै दिहुननो थाखाय दा आरो बिनि बागै नोंथांङा मिथिबा आरो बेनि बागै एसे गुवारै फोरमायनानै होनो हागोन नामा?
अ नोंथां ओ बेनि बागैथ' माने ओ एसे मोजाङै मोनथिजोबा ओ जा हायो बेखिनिखोनो बुंगोन आङो नोंथां
थ' नुनो मोनो नोंथां बेफोरबायदिखौ मानो होनबा जोंनि दानाय-लुनायाव गोनां जानाय आगजुफोरा फोरा माने ओ गिबियावनो ओ थाथि नांगौ जोंहा दानो थाखाय ओमफ्राय बिदिनो ओ बै माखासे जि सोंनायफोराव होनाय ओ बालेब ना मा होनो बालेब होनो बेखौ बेखौ नांग उमा खुनांग ओम दानो थाख फाय ओमफाय बिदिनो ओम बायदि बायदि ओ फिसा फिसा माने ओ मुवा-बेसादफोर हाबनानै दङ' आरो बेयाव माने बेसादफोरा हाबनानै दोङो आरो ओमफ्राय थ' जोंना दानायावथ' दानिया ओ मेसिंफोरजोंबो दायो न'वावनो दायो किनतु जोंनिया जोंनि सोलावहाय मिसिं बिदि गुबुन हा दोरनिफ्राय फैनाय मेचिनफोरखौहाय ओ बाहायनाय जायो सोरबा सोरबा सुबुंफोरा ओमफ्रायहाय दाबो दङ' गोदोनि दिन बायदिनो दानाय- लुनाय बिदिनो आखाइजों दानाय न'नि आगर एरनाय बेफोर दोङो ओ दं दाबो दं दाबो नुनो मोनो बिदिनो जोंना अ दानाय-लुनाय होनोब्लाथ' मोनथिखायो नोंथाङा गिबियावनो सोंग्रोना लानांगो- गौ बा खुनदुंखौ बाजारनिफ्राय लाना फैनांगौ बाजारनि फाय लाना फैनानै बायनानै लाना फैनानैहाय जोंना माइदि होनो गोनां जायोना सम सम जोंनि आइजोफोरा मायदि होनानैबो थ' गानोना बे ओ माइदि बेखौ होनो थाखाय ओ बै ओ बा जाराव मोननाय ओ आटा बा ओ मैदा बेफोरबायदि याव सोमो बा माइरंआवबो माइ ओ सोमो आरो माइरंखौ माने ओंखाम बायदि संनानै सेफ्ले बिदिनो सोमनानै बिदि माइदि होयो। माइरंजोंबो जोंनि आइजोफोरा गोदोनि दिनावसो ओ जोंनि आइ आफा आबौ आबैमोनखौहाय नुयोमोन बेफोरबायदि ओंखामाव सोमनानैहाय माइदि होनायखौ माने बिदि माइदि होनो गोनांबाथ' द' ओ ओंखामाव सोमना दोननांगौ नालाय दसे बिदि सोमना दोननानैहाय खौ हुख्न'हुख्न'खुनदुंखौ माबा ओ फोराननांगौ आरो ओ हुख्न' हुख्न' दास स्रिनानैहाय ओ सानदुङाव फोराननानैसो बे मायदि खुनदुङा जायो आरो ओमफ्राय बेखौ सोंनो थाखायथ' जोंना बबिनफोरनि गोनांथि जायो सोंनायाव बबिन नांगौ बिदि बागसु नांगौ बबिन सोना दोननो बिदि सोंनायाव लांलाय लाबोलाय खालामनो थाखाय बाक्सुखौ नांगौ जायो बे बाक्सुनि सिङाव बबिन फोरखौ सोनाय जायो आरो बेनिफ्राय ओमफ्रायथ' बिदिनो सोंनायावथ' थांलाय फैलाय बिदि सोंनांगौ जायो ओमफ्राय बिदिनो दानायावथ' मा होनो दानायाव खायसे सुबुंफोरा आगरबो एरो ओमफ्राय बिदिनो गोदोनि आगर ना गोदोनि आगर होनोब्लाथ' जोंना दाउ सा मोख्रेब, फारौ मेगन बिदिनो मान्दार बिबार आगर गुबै बिफोरबायदि आगरखौ ओमफ्राय गोदोनि दिनावहाय आबै आबौमोननि खुगानिफ्राय खोनानाय बादि ब्ला दाउ मासे बिरना थांनाय बेखौबो थाब एरखांनानै लायोमोन आरो ओनिफ्राय बै मासे दाउ बा मायबा मोनसे सिखिरिफोरबा बेफोरबायदि बिरनाय नुबाथाय थाबनो जोंनि गो गोदोनि आबै आबौमोना मा खालामोमोन एरनानै लायोमोननो
बेफोरबायदिखौ जों दा नुनो मोनला जोंनि आइजोफोरा दानाय लुनाय बेफोरबायदि दानाय लुनायखौ बारा नुनो मोनला नोंथांमोननि ओनसोलावहाय दाबो दाबो बेबायदि दानाय लुनाया सोलिबाय दं नामा नोंथाङा फोरमायनो हागोन हागोनना
औ नोंथां जोंनि ओनसोलावबो दाबो दासिमबो जोंनि बर' सुबुंफोरा दानाय लुनायखौ दासिमबो गाराखै आरो दासिमबो दायो गोबाङानो दासिमबो गावनि आखाइजोंनो दानानै आगर एरनानै दासिमबो गावनि आखाइजोंनो दानानै गानो आरो जि गाननो गोनां गामसा दख'ना बिहु फालि बायदि गासिबखौबो गावनि जोमग्रा जि बा जि उल साद्रि बायदिफोरखौबो दासिमहालागै जोंनि बर'नि सुबुंफोरा गानबाय दङ गावनि आखाइजोंनो दानानै दा नोंथांमोननिखैबो दासिमबो सोलिबाय थायो नायखौ नुनो मोनो ना मोना
औ नोंथां जोंनिखिबो दासिमबो दङ खायसे खायसे सुबुंफोरा न'आवनो दानानै गानो दानो दानो मोजां मोननाय आइजोफोराहाय दाबो दायो दानि दिनावबो नुनो मोनो आरो आखाइजों दानायखौ उम बिदिनो ओ गोबां नुनो थांला ओ आखाइजों ओ एरनाय आखाइजों दानाय ओ सुबुंफोरखौ खमै नुयो आरो खम सुबुंखौ नुनो मोनो न'वावनो दानाय इदिनो गोदोनि आबैमोन आबौ मोनाब्ला न'वावनो दानानै गानोमोन बा न'वावनो माबानानै गानोमोन ओ नोंसोरनि बैहाय दा ओ आंथ आयदाखौ गाननाय जोमनायनि सायाव लादों मोन नालाय दा नोंथांमोननिथिंहाय ओ गाननाय जेनेबा दानाय लुनाय गाननाय जोमनायनि आयदाखौ लादोंमोन ना आङो
औ
या आङो बै गाननायनि बागैसो एसे सावरायनो नागिरदोंमोन
औ सायनो हागोन दे
औ नोंथां मानो होनब्ला जोंना आइजोफोरा गान गाननाय जोमनायथ गाननो गाननोथ नांखागोन जोंनि आइजो बा हौवा माहारिफोराबो गासैबो गैबो गथ' गथाय गाननोथ नांखागोन गाननो अब्ला जोंनि ओनसोलावहाय खायसे खायसे सुबुंफोरा मा खालामो ओ उम न'आवनो दानानैहाय गानो आरो ओ बे माने बाजाराव बायनायनि बेसेननि खो बेसेनावहाय ओ बेयाव ओ खुन्दुंखौ एसे फिफ्टि फिफ्टि मोननो थाङो आरो
औ
बेखायनो खुन्दुंखौहाय बांसिन मोननायनि थाखायनो ओ खायसे बुजिनाय सुबुंफोरा मा खालामो बाजारनिफ्राय बायनाय दखना बा जि जोमफोरखौ फास्राफोरखौ गान बायना गाननायनिस्राय माने ओ बायना गाननायनिस्राय न'वाव दाननानै गाननाया मोजां होननानै जोंनि आइजो फोर खायसे सुबुंफोरा दानानैनो गानो आरो गामसाफोरखौबो दानानैनो होयो आरो आइजो फोरा
उम
होमबा ओ बिदिनो दानायखौबो फाननानै रांबो मोनो गुबुनफोरनिफ्राय ओ गुबुनाव बाजारफोराव फाननानै रांबो मोनो खायसे समान समान ओ हौवा माहारिफोरजों समान समान हेफाजाब होफानो हायो बेफोरबायदि ओ दानाय लुनाय बिदि खालामबासो बे गाननाय जोमनायाथ बायनानैनो गानो दानि दिनाव ओ बाजारनिफ्राय बायनानै गाननायखौनो नुनो मोनो ओ नों थांमोननिखिहाय उम दानि ओ दिनावहाय जोंनि दोरोङारि आइजोफोरा दखनाफोरखौ ओ गाननायखौ नुनो मोनोना मोना?
जोंनि बर हारिनि दखनाया जाबाय मोनसे जोंनि बर हारिनि सिनायथि गाननाय जोमनाय जाहैबाय दा बिदि हिसाबै जोंथ दखनाखौ गानखानांगोनानो जोंनि गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय थाखानाय बे दखना गाननाय जोमनाय आरो बे जोंनि हारिनि मोनसे सिनायथिखा बेनि थाखायनो दा जोङो जोंनि बर आइजो माहारिफोरखौ जों दा जोंनि ओनसोलाव गासैखौबो दखना जाय गाननायखौ नुनो मोनो बांसिनानो दखनाफोरखौ बर हारिनि सिनायथि हिसाबै मा जोंनि सुबुंफोरा गानो जोंनि बर सुबुंफोरा दखनाखौ दा जोंनि बर हारिनि सिनायथि हिसाबै दखनाखौथ जों गानखानांगोनानो जेरैबाबो दानानै बायनानै बा गावनो आखाइजों दानानैबाबो गासैबो गानोआनो
औ नोंथां
दे होमबा नों नोंथां दिनैनि आयदाखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै
औ नोंथां बिदिब्ला गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम औ नोंथां